औ खोनाबायना नोंथां?
थां
आं नोंथांनिसिम मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना आंनो?
सावरायनो हागोन ना थाय आयदाखौ बुंनानै होदो।
ओ जोङो बे हारिमु बर'नि हारिमुनि सायाव सावरायनो होनना हरनाय जादोंमोन आङो।
अ दे जागायदो नोंथां। औ औ नंगौ नोंथां।
बर'फोरहाबो
गावनि हारिमु दङ। बे हारिमुवा जेरै बर'नि हिनजावफोरनि बा आइजोफोरनि जेरै जा गाननाय जोमनाय दखना औ फास्रा
बिदिनो आर' नाय आरो बर' हौवाफोरनि गामसा बिदिनो आरोना गस्ला। आरो दानाय लुनाय बर'फ्रा बर' आइजोफोरा गाव गावसोरनो दायो लुयो। जेरै हिसानसालियाव बेखौनो दायै लुयै माने गानो आरोना गामसा दख'ना दानानै गाव गाव गावबो गानो आरो बाजाराव बा हाथायाव फाननानैबो जों गोबां बिबांनि रां आरजिनानै न'खर सालायनाय खौबो जों नुनो मोनो आरो आथिखालाव बेनो आरो। आरो बर'फोरहा मा होनो गावनि दानाय लुनाय अ दानाय लुनायलायनो मा होनो दामनाय देनायबो दङ गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय आबै आबौमोननिफ्रायनो सोलिबोनाय जों बे दानाय दनाय माबाखौ दामनेय य देनाय आगजु
आगजुफोरखौ जों दिनैसिमबो बाहायबोगासिनो दङ औ बे दामनाय देनाय आगजुफोर बेफोरखौ नोंथाङा एसे बुंनानै होलाय देलाय जेनेबा अ ओरैनो
दामजु दामुफोर दङ बर'फोरहा औ
औ बिनि सिगां आङो बर'नि हारिमुखौ एसे बुंग्रोनानै होनोसै नोंथां औ बर'नि हारि बर'आथ' मोनसे मोनसे गिदिर हारिमु गोनां मोनसे गिदिर हारि होननानै बुंनांगोन मानो होनना बुंङोब्ला जोंनि बर' हारियाहाय मोनसे गिदिर राव हारिमु गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेफोर गासैबो जोंहा दं दंखाजोबो बेनिखायनो जोङो जोंनि बर'फोर बर' बर'खौहाय मोनसे गेदिर हारि होननानै बुंनांगोन मानो होनना बुंङोब्ला मोनसे मोनसे हारिनि सिनायथिया बेनि हारिमुनि गेजेरजोंसो बेरखाङो जाय हारिमुवा जाय हारि हारिया हारिमु गैया बे हारिखौ जोङो आथिखालावहाय जों सिनायनो मोना मा नाथाय जोंनि बर' फोराहाय मोनसे गिदिर हारिमु गोनां हारि आरो। दा बेव जोंहा गाहायै दामजु होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ बैसागु गुबुन गुबुन फोरबोफोराव दामबोबाय थाय थानाय माखासे दामजु दोरोङारि दामजुफोर दङ ओ बेफोरनो जाबाय खाम सिफुं ज'थाइ सेरजा थरखा गंगोना बेफोरो आरो बेफोरखौ गोदो गोदायनि फ्रायनो जोङो दामबोदों आरो आथिखालावबो दामो नङा होमबा नोंथां। गाहायै बेफोरखौ जोंनि बर'फोराहाय मिथिंगानिफ्रायनो दंफां लाइफां औवा बेफोरनिफ्राय बा बानायनानै
औ औ नंगौ औ मिथिंगानिफ्रायनो बानायनानै
औ औ नंगौ औ आरो बेबायदिनो हारिमु होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा जोंनि गाननाय जोमनाय गाननाय जोमनायखौबो जोंनि बर'फोरा बर' आइजोफोरा ओरैबायदि आखा फाखा सि दानो गोरों जाय माने अग अख्राङाव बिरलांनाय दाउखौबो नुनानैनो सियावहाय एरखांनो गोरों होननानै मख'नाय दं आरो नोंथां।
मिथिंगानि सावगारि जों मिथिंगायाव मा मा बिदिनो बिलाइफोरनि सावगारि बा माबाफोरनि सावगारिखौ गोसोआव लानानैबो गावनि गाननाय जोमनायाव आगर बेरखां होननायखौ जों नुनो मोनोना बर' आइजोफोरखौ।
नंगौ। बेनिनो जोङो आगर महरै मोननो हायो।
देलाय आगरफोरनि सोमोन्दै मा मा आगर खौ एरो बर' आइजोफोरा गाननाय जोमनाया बेखौ
औ आं जाखिनि मिथियो बेखौ आं नों थांनो फोरमायगोन। बेनि अनगायैबो गोबां आगर एरबावो जानो हागो गौ नाथाय आं जाखिनि मिथियो बेखौ नोंथांनो फोरमायगोन।
औ दे।
गाहायै जोङो थाइगिर बिबार ओ दावस्रि आइ थिं मुफुर आफा आरो दिंखिया दिंखिया बिलाइ आरो बेनि अनगायैबो खांख्रिखला आग आगर दाावराय मोख्रेब फारौ मेगन
औ
खासि हाथाइ
औ
औ आरो बेबायदिनो बनदुरा आगरबो होननानै बुङो। औ आरो बेनि अनगायैबो गोबांथार जोङो माने जिब जुनारफोरनि दाथायखौ लानानैबो एरो आरो मिथिंगानि बिबार फिथाइ आग माने बेगर बेफोरखौ लानानैबो सियावहाय समायना रमायना ना आगर एरखांनानै गान्नायखौ नुनो मोनो आरो।
औ
नोंथाङाबो आगरफोरनि मुंखौ मिथियोब्ला फोरमायनानै होनो हागोन। खोनादोंना नोंथां? हेल'